हेलौव-औव, हेलौव- अखा हादोना? ओव, नोथांङा मा खालादो, दा सानदै?
आं दा, ओरैनो जिरायना दं।
औव। नों फंसे बाथ़ा राइथाय जोगोना।
रायज्लाय जागोन दे।
अ औ जोंङो, जोंनि सम जेनबा जोंनि जिउआव ओ गासिबोथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावखा नांगौ नङा होमबा?
उम।
ओमफ्राय--जेनेबा जोंङो लाइफआव जेनेबा मा मावलांबा जोंनि गावनि जिउखौ गोजोन खुसि दालां जालांनो हागोन जेनेबा बेफोरबायदिखौ नोंथाङा माबायदि सानो जेनेबा जों मा खामानि मावनांगौ माबैसा खामानिखौ मावलांनांगौ
दा नोंनि बागै बुंनांगौनाा आंनि बागै बुंनांगौ
जायखि जाबबा मोनसे अपसन लानांगौ जेनेबा जब जेनेबा जिह' सेग्रा मैसो सेग्रा मैसो
जेनेबा माबा मोनसेबाबोथ' मावनानै जाखानांखागोन नङा होमबा जेनेबा थांखि लाखानांखागोन फरायनाय जिउआव जेनेबा फरायजेननायनिफ्राय आं उमुख जागोन होननानै थांखि लानाङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा थांखि लानानैसो जेनेबा साक्सेस जाया हबा थांखिजों जिउआव थांखि लानानैसो फरायनांगौ बा ओ
बाथ खानित
सेस्था थाबासो जेनेबा साक्सेस जायो आरो जेनेबा जिउआव जेनेबा आं जेनेबा आर्मि जागोन बा पुलिस जागोन बा माबा जागोन होननानै
ए
दे बेनिफ्राय दा बिदि थांखि लानानैसो साक्सेस जायो। जेनेबा आं बा आं आर्मियाव अफिसार जागोन बा आङो सेरफेब जागोन बा बि एस एफ जागोन बिदि थांखि लानांगौ आरो जेनेबा जोंबायदियाथ' अबावथ' साख्रि गिदिर लानानै जानो हानो ए नङा होमबा
ओमफ्राय जेनेबा बेफोर साख्रिनि अनगायै जेनेबा मा मावनानै मा मावनो बानो जेनेबा बोरै जिउखौ सालायलांनांगौ जेनेबा माबा मोनसे आयदाफोर दानानि जन्द माबस
जिउखौ सालायलांनो थाखाय माबा मोनसे खामानिबाबो आखायाव लानांगोन आरो बिद्दा जेनेबा माबा मोनसे मैगं ह दख्लासे दङबा मगं बिफां बायदिसिना गायनानै जानांगौ आरो जेनेबा न'फोराव अमा लानानैबाबो जानांगोन
ह
सेस्था लायाबा आरो जों मखौो खरस फैगोन माजों जागोन बिदि आरो माबा मोनसे लानानैसो जोङो थांखिखौ लानानै खामानिखौ मावनानै थाइसे थाइनै फैनाय आयदायै लानांगोन आरो। दाउ अमा मोसौ बोरमा जि लानानैसो जालांनांगोन आरो
होमबा नोंनि बायदिबा मानसिया जेनेबा जोङो लाइफआव ओरैनो बेखार थानाङा जेनेबा माबा मोनसेबाबो मावनानै गावनि जिउखो दैदिनो नाजानांगोन नोङा होमबा? ओम ओमफ्राय जेनेबा साख्रि बाख्रिथ' गासिबो मोनखाजोबा साख्रि बाख्रि गै-गैयाबाबो औ। साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जेनेबा नों नखराव हा एसे दों हा एसे एनैथ' थाखायो गासिबनावबो बेफोराव माबा मोनसे मावनो हायो नोङा होमबा नोंथांनि बागै। आंनिबा ओम। ओम। उम खिन्थु बा थ्रायावनो दों जेनेबा माहाजोन जानोबा हा दख्लासेयावनो माहाजोन जायो होनदोंना।
जायोथ' आरो निजि नाजानाय थानांबाय।
ओम। नोंथांनाव बेखौनो सोंबावनोसै जेनेबा उम जों स्टुडेन्ट लाइफआव जेनेबा ओम माखो गोसो होसिननांगौ जेनेबा जों होनबा जों मा खामानिखौ सोनाङो जेनेबा स्टुदेन्ट लाइभआव लाइभआव जेनेबा
ओ ओ गाव-गावनो नाजानाय थानांगोन साख्रि लानो बा आङो उमुख साख्रि लागोन होननानै नाजानाय थानांगोन आरो। थांखि लायाबाथ' जाखाङा जाया नालाय। लाइफआव थांखि लानानैसो साक्सेस जायो। थांखि गैयाबा जेबो जाया गोदाव-सोराव जायो। जेनेबा थांखि लानानैसो
फरायनांगौ आरो।
फराय फरायनाय जिब'ना।
नोंगो ओमफ्राय
ओम होम।
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा आबादनि बाथ्रा बुंदों नालाय जेनेबा जोङो जोंनि न'खरावनो बिदिनो फिसा बिला आबाद मावनानै जानो हायो। जेनेबा बेफोरजोंनो फालांगि खालामनो हायो अब्ला मोनसे आबादनि बागै आं सोंनोसै जेनेबा उम भिन्दि बे भिन्दि आबादखो जों माबोरै मावो जेनेबा? भिनदियावथ' बेयो ओ ओ जेब्लाबो सायो उम।
भिन्दिखो जेब्लाबो फाननो मोनो आरो जोङो। ओ नों आदा बिघा गायना लायोबा जुदिनो नोंनो फारलाब्रै फारलाबा
जों इजोंनो सामफ्रामबो माइरं दै बायनानै जानो हायो आरो। जों बि भिन्दि फाननाय फैसाजोनो जों अमानि गुन्दै मानसिनि माइरं दै बायनानै जानो हायो। ओरैनो आदा बिगासो हा थाबानो।
उम रिगुलार थायो नालाय बियो सानफ्रोमबो खाजायो। भिन्दि आबादा बिराद मोजां आरो उम नांथारगौवाव फैसा फैयो औ मावनानै जानो रोङोबा भिन्दि आबादाव
उम।
उम भिन्दि आबादखोथ' इदिनो मावबाय जेनेबा भिन्दि आबादखो उम फोथाराव माबोरै गायसननाय जायो जेनेबा
जोङो फोथाराव जेनेबा हालखो बा टेक्टर बायदिसिना एवनानै लाग्रोबाय। एवना लानानै जोङो बेगरखो ओ गोजान गोजान बा जलाइसे बा जलाइनै जख खा लानानै जोङो भिन्दिखौ गायनांगौ आरो भिन्दिखौ गायोबा जुदि बिदिनो भिन्दि लाना भिन्दि बिराद दानाय बारायो जों बिदिनो ओ पेकेटसे भिन्दियानो जों आदा बिग आदा बिगा थांफ्रामो आरो ओमफ्राय दा जों बेखोनो
उम। मावो आरो ओमफ्राय दा उम उम।
बारा खस्थ' गैया भिन्दिनि आबादाव।
उम।
हाग्राफोरफोरखौ दांना होनांगौ। माबा भिन्दि आरो हा खोना होनांगौ होनबा
उम।
भिन्दिखो आरो दांबाय थानांगौ बाथ्रा गैया मुलि होबाय थानांगौ बाथ्रा गैया आरो जेब्लाबो फैसा फैनायानो होनना लायो। भिन्दि आबादाव मावनो रोङोबा
रोंबा न'। ओमफ्राय भिन्दि मैगङा जानो बोरै जायो?
भिन्दि मैगंआव तामाने केलसियाम थायो नालाय भिन्दिया बिजाल आरो भिन्दिया बिजाल नालाय केलसियाम दङ' केलसियाम मोनो आरो जायोबा जुदि जेनेबा ओ हान्थुफोर सानाय जायोबा माबाफोर हाराफोराव मेम मेलेमफोर रानोबा मेजेमफोर रानो बा जुदि बेफोरखौ जायोबा मेलेम फैयो आरो जेनेबा केलसियाम नालाय इयो केलसियामनि थाखाय मोजां आरो बिराद मोजां आरो
उम उम।
जों बिदि बुजि मोनो आरो आं दा।
उम भिन्दिया बिजालदो जायो होमबा ना
बिजाल जायो बिजाल बिराद बिजाल आरो भिन्दिया।
अम ओमफ्राय बेखो भाजाल' जायो ओमफ्राय ना ओंख्रिबो जायो ना मा मा जायो इखो?
बे बायदिसिना जानो हायो ओंख्रिबो जायो। जेनेबा भिन्दिखौ जों भाजाबो एवनानै फुंफोराव एवना जानो हायो ओमफ्राय बेखो
उम
ओनिफ्राय जों खायथि खायसेया ओंख्रिबो जायो नाफोरजों बेदरफोरजों गोथाव जायो आरो। मानो होनोबा इया बिजाल दङ' नालाय भिटामिन दं नालाय गोथाव जायो आरो ओंख्रि जाबाबो।
मोजाङानो होमबा ना नोंथाङा भिन्दि आबादखो मावो नामा जेनेबा भिन्दिया आदा बिगा मानि
उम। मानो होनोबा आं भिन्दि आबादावनो बोसोरै जेनेबा जोंहाथ' खेति गैया नालाय खेति गैयिनि माइ आबाद गैयिनि थाखाय आं भिन्दिखोनो गायनानै माइरं जायो आरो आं अमानो बो गुन्दै बायो भिन्दि फाननानै मानो होनोबा बिदिनो ओ बाजाराव एख' गेरेन्टि गैया माब्लाबा फालला दुइस'आनो माला एकस' मोनो मालाबा एकस' बिस मोनो बिदि गेरेन्टि गैया आरो बिदि दिनो फाननानै आं बोसोरफ्रामबो हिन्दिखौ गायनानै जायो आरो।
दे होमबा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां? दे थेंकिइउ गोजोन्थों